हेल' हेल'
खोनादों ना।
औ नोंथाङा खोनादों ना। हेल' हेलौ
हेल'
हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना। औ आ ओ नोंथ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो ओ देहानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों जे जेरै देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो मा - मा गोनांथि जायो। ओ बेनि सोमोन्दै रायजलायनो नागिरदों नोंथांजों रायलायजागोना नोंथां।
औ रायलाय जागोन।
औ ओ देहा देहानि थाखायथ' जोङो गोबां ओ बेसादफोरजों बा गावखौनो मोजां लाखिनो थाखाय गोबां ओ गावखौनो नायनांगौ जायो जेरै नों नोंथाङा देहानि सोमोन्दै जेरै मा खालामबा मोजांबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना फंनैसो
औ देहानि जों जेनेबा जोंनि देहा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिब्ला ओ गिबि गिबियावनो बेबायदिनो जोङो जानाय लोंनाय ओ मुवाफोरखौबो मोजां जानो नांगोन आरो बेबायदिनो जों ओ बांद्राय ओ थाव मुवा माबाय मेजेम मुवा बायदि जाबाय थाबाबो जोङो जोंनि देहा खौ माने किकनि बे लिभारखौबो डाउन जायो होननानै मिथियो। बेखायनो माने एसे ओ नांगौ बिबांनि जखानि जानो नांगौ आरो। बेबायदिनो आरो जों जोंनि देहाखौ मोजाङै ओ लाखि लाखिनो गोनांबा अ' फुङावहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै एसे बेराय बेरायदिंनाया गाहाम। निजिनि देहानि थाखाय मोजां आरो फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइस खालामबाथाय आरो बेबायदिनो नोगोराव थानाय ओ गावनि गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै लानो थाखाय बेबायदिनो जिम फोर लानायखौ नुनो मोनो।
नाथाय जोंनि गामियारि ओ सुबुंफोरा माने एसेबां माने गुरथ' होमो जों नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां। हेलौ!
औ-औ खोनादो। औ खोनादो आङो नोंथाङा खोनादोबा?
औ खोनादोंना?
औ-औ।
हेलौ!
औ खोनादो नोंथाङा खोनादोबा?
औ खोनादों ओ बेबायदिनो जोङो ओ। गामियारि सुबुंफोराथ' बेबायदि जिम बायदिसि। सिनायाव थांनाय जाया नालाय बेनिखायनो फुङावनो सिखारनानै। ओ एसे बेरायदोंब्ला फुंनि बार जा ओ जायोब्ला। आ बिदिनो‌‌। गोग्गो जानानै थायो आरो जोंनि ओ देहा सोलेरा। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन।
औ। ओ जोङो देहाखो मोजां लाखिनो थाखाय नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोङो। जेरै देहाखो मोजां लाखिनोबा फुङावनो सिखारनानै बा। ओ ओं खुगा बा ओ खुगा सुनानै जोङो दै गिलासे। लोंनाया गोनांथि जोंनि थाखाय आरोना। ओ जोंनि मोदोमनि बा देहानि थाखाय जोङो। दैखो ओ इम्परटेनसिन आरोना मानो होनोबा जोङो दै। दैनि गोनांथि जायो देहाखो ओमफाय थिग बादि ओ बेबायदिनो नोंथां। दा होनलांनाय बायदि जोङो। दै गिलाससे लोंनानै एसे ओ लामा। लामा गोलाव बा ला गामिफोरावनो दसे थाबायनानै बा। गावखौनो स्ट्रं लाखिनो फुंनि बारहावा जानानै एसे। देहाखो मोजां मोनोबा। मोजां आरो ना देहानि थाखाय ओमफाय ओ थि। थिग बेबायदिनो जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जानाय लोंनायखोबो जोङो। एसे नायनानै जानांगो जेरै। मैगं-थाइगंफ्राबो गोदोहाय ओ बांसिनानो। मुलि, हासार होयैदोंमोन दानि जुगाव आरो मुलि, हासार होनायानो बांसिनना जेरै- जोंनि ओ देहा मोदोमखो। खहा खालामनो नागिरो आरोना ओंखायनो नायनानै एसे जानांगो जानायफोरखौबो। ओमफाय ओ जोङो बांसिनानो। देहाखो मोजां लाखिनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो मैगं-थाइगंखो जानांगो जेरै- ओ धिंखा मैगंफोरखोबो जानांगो हिलांसि बायदिसिना ओ जारि बिलाइफोरखो। खोबो जानांगो मानामुनि बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोनना। मैंफोरखो जानांगोन आरोना जोंनि देहानि थाखाय। ओमफ्राय ओ थिग बेबायदिनो जोङो फिथाइ- सामथाइ बा। ओ‌ काजु बादामफोरखो जाबा जोंनि मोदोम बा देहाफोरा मोजां जायोबा। ओ गियानफोराबो।
औ द खोनादोंना नोंथां हेलौ!